नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
नोंथांङा माबायदि दं? आं मोजांङैनो दं।
फोर दासान
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों
दा जोंङो बैस बैसागुनि सायाव सावरायलायनोसै ओ बैसागु बैसागु फोरबो होनबोला जोंङो बैसागुखौ मोननै रोखोमै मिथिनाय जायो जेरै मानसि बैसागु, मोसौ बैसागु। मोसौ बैसागु होनब्ला जोङो जेरै ओ फुङाव सिखारनानै मोसौ हैग्रा मोसौ हैग्रा एबा मोसौ गुमग्राया मोसौखौ ओ फथाब फनानै माला सुनानै ओ फान्थाव लाव हालदैनि माला सुनानै मोसौनो ओ सारनाय जायो आरो मोसौ गुलियाव खाना दोननाय जायो। आरो आरो आरो मोसौखौ जोंङो ओ दैमा एबा फुख्रि नालायाव जोंङो थुखि हैैनाय जायो। नोंथां बादिब्ला नोंथांनि बादिबा ओ नोंथांनि बादिब्ला नोंसोरनि जायगायावबो बेबायदिनो फालियो जानो हागौ। खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादो।
नोंथांमोन नोंथांमोननि जायगाया नोंथांमोननि जायगायाव माबादि मोसौ मो माबायदि बैसागुखौ फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागौ ना?
औ हागोन जोंनि जायगायावबो बेबायदिनो मोसौ गुमग्रा एबा मोसौनि
मोसौनि मालिकआ औ मोसौ हैग्राया
मो-मोसौखौ फार्स्टावनो थुहैनो थाखाय थियारि लानायाव हालदि फान्थाव ओ दिग्लिलिथि थाराय गुबुन गुबुन जिनिसखौ लानानै हानानै जगार खामनानै बेनि उनावहाय मोसौ खौ थुखैहोयो बेबाय बिदिनो
औ दैमायाव थुखिहैनाय जायो आरोना।
औ
आरो बैसागु होनबा बैसागुखौ जोंङो ओनसोल गुबुन गुबुन ओनसोलाव बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोननो हायो। आरो बैसागुआव जोंङो गुबुन गुबुन एकस' एकथा जोंङो ओ गोखा गोखै गोखा गोखै मैगं बिद जानाय जायो। नोंथांमोननि जाय ओ नों नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो ओ नों जायो जानो हागौ।
औ जायो जोंनावबो बिदिनो बैसागुनि एक थारिकआवहाय फुंखा जेरै थालिर फस्ला बिदिनो गोखा गोखै बेलेग बेलेग मुवा बेसादफोरखौ बेदरफोरजों
स्ला औ औ। आरो बैसागु होनबोला जोङो बैसागुआथ' गोदोनिफायनो आबै आबौजों सोलिबोनाय मोनसे नेमखान्थि बेखौ जोङो ओ रंज जा बाजा रंजा बाजा जोङो सागु मोसानाय फालिनाय जायो आरो बैसागुआव जोङो ओ दखोन बर'नि दख दख'ना बर'नि दख'ना आर'नाइ गोजा दखना गोमो ब्लाउस गोजा गाननानै जोङो मोसाहैयो दाब दाब जायगा जायगा थांनानै जोङो मोसाहैनाय जायो आरो दामग्रा देग्रा जेरै खाम जथा सिफ सिफुं सेरजा आरो औवाजों बानायनाय थरखा बेखौथ' नोंथाङा मिथिगौ जानो हागौ बेखौ लानानै जोङो रंजा बजायै गामि गामि जाहैनाय जायो आरो दानि गोदो गोदो गोदो खुगा खुगा मेथाइजों जोङो बैसागु मोसा मोसायो एबा बैसागुखौ फालियोमोन दानि जुगाव बिदि फुजा माराय उनु फुजा माराय उनु बानायग्रा जाबाय आरो बेयाव फुजा मारायाव ज' ज'यै बयबो थांज्लायनानै गामिनि गामियाव फुजा नु होनानै बे फांसन फुजा मारायखौ जोङो फालिनाय जायो नोंथांमोननि जायगायाव माबायसा माबायसा फालिनाय जायो बैसागुखौ एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां थाङा
बैसागुखौ गासिबो सेंग्रा सिख्ला आबै आबै उन्दै
औ आबै आबौ औ औ
ओ जयै मोनसे हानजा होनानै गुबुन गुबुन जाय जेखौ मोसाहैनाय नुनो मोनो आरो आरो दाना बैसागुआवहाय बैसागु फांसनबो फालिनाय जायो बेवहायबो गासैबो उन्दै गेदेर रंजानाय जायो आरो
औ औ आरो बेजों लो लोगोसे फुजा माराय फुजा मारायबो दानि जुगाव फुजा माराय उनु उम बानायो आरो फालियो आरो। नोंथांनि बाद बदिब्ला गोनि गोदोनि। गोदोनि फालिनाय बैसागु आरो दानि फालिनाय बैसागु बेखौ लानानै नोंथाङा माइबाफोर ओ माइबा माइबाफोर सो दाउट थाङोब्ला सोंनो हागोन।
आंनावथ' बिदि जेबो सोंनांगौ गैया गैनाया।
आरो बैसागु। बैसागु होनबोला जोङो गोदो खुगाजों खुगा मेथाइ बिदि खनलायनानै मोसानाय जायो। बियो। दानि जुगाव ओ बिदि। केसेट उनु बक्स उनुरै दामनानै मोसानाय। बि जायो फांसन उनु फालियो आरो बे फांसनाव ओ नों नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदिनो फालियो जानो हागौ।
औ जोंनि जायगायावबो दानि जुगाव बेबायदिनो ऐस सोलिगासिनो दं आरो।
आरो बे बे फांसन मारायाव गामि-गामि जे बैसागु मोसाग्राफोरा ज' ज'यै दख'ना गोमो फालि दख'ना गोमो फालि गोजा ब्लाउस। गोजा गाननानै जमायैनो मोसानाय जायो आरो आरो जुदि बाहेरा बाहेरा माबायाव बाहेरा गानाव बाहेरा मेथाइआव रोजाब मोसानोब्ला आ गावनि फसायनाय बायदि गानग्रा खौ गाननानै हाला-हुला मोसायो नोंथांमोननि जायगायावबो बेबायदि फालियोै जानो हागौ। नोंथाङा बेफोरनि सायाव एसे-एसे बुंनो हागोन हागोन ना नोंथाङा?
औ जोंनि जायगायावबो बिदिनो जेरै खुगाजों मेथाइ खननानै बयबो। बै मोजां आरो जोंनि जायगायावबो।
ओ ज' ज' नोआबै आबौ बयबो नायनो थांङो।
औ थाङो बयबो गासैबो ज' जानानै मोसाहोयो आरो रंजायो खाम सिफुं सेरजा जथा दामनानै गासैबो हायला हुइला मोसाहायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ। आरो नोंथाङा गोदोनि गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागुखौ ओ बेसोर मोननैनि बेसोर मोननैनि सायाव जेनेबा गोदोनि बैसागुआ साबसिनमोन ना दानि बैसागुआ साबसिन बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना
नोंथां आवास फैयाखै।
खोनादोंना नोंथां?
दासो आवास फैदों दे बुंफिनलाय। औ।
दे नोंथां एसे गोदोनि बैसो बैसागुआ साबसिनमोन ना दानि बैसागुआ मोजांसिन बेनि सायाव नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन ना?
औ हागोन।
खोनादों नोंथा औ देस दे सावरायना होलाय गोदोनि गोदोथ' खुगाजों खुगा औ औ न
गोदो
गोदोथ' ओ खुगाजों खुगा आबै आबौ खुगाजों खुगा रोजाब औ औ नोंथां
बेनि उनाव हायला हुइला आब' आबै ओ आदा बिनानाव गि गेदेर उन्दै गासिबो जयै मोसानायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो।
औ
जों दानि जुगावहाय ओ सेंग्रा सिख सिख्ला ओ आलादा आरो गिदिर ओन्दैफ्रा ओन्दैफ्रा एसे आलादा मोसानाय खौ जों नुनो मोनो। खायफाया बक्स दामनानैबो मोस थायो ओ ओस सेंग्रा सिख्लाफ्राल'सो खुगाजों दा मेथाइ खननानै रोजाबनानै मोसानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। ओ नोंथां
औ आरो गोदो गोदो गोदो बयबो न'खरनिफ्राय सासे नङा सासे ओंखारनानै मोसाहैयोमोन नाथाय दानि जुगाव बिदि नङा दानि जुगाव दानि जुग बयबो न'खरनिफ्राय सासे बयबो न'खरनिफ्राय अंखारनो हाया ओंखायनो खायफा खायफा हानाय न' निफ्राय सासे सासे ओंखारनानै मोसाहैयो आरो। नंगौना नोंथां?
औ नोंग नंगौ नोंथां
आरो गोदोनि गोदोनि बैसाग गोदोनि बैसागुआ साबसिनमोन ना दानि बैसागुआ साबसिनमोन?
बुंनो थाङोब्ला औ खोनादों नोंथां
औ
बुंनो थाङो ब्ला गोदोनि बैस बैसागुआ मोजांसिन जायोमोन आरो। दानि जुगनिस बाय मानोना बयबो गिदिर उन्दै ओ जमा आबौ आबै बे सेंग्रा सिख्ला गासिब बयबो जयै मोसायोमोन आरो दानि गोदान मुगायाव जोंना सेंग्रा सिख्ला सिख्ला आलादा आरो उन्दै गथ'फोरा आलादा
औ
बैमोना आलादा बिदिनो आलदा आलदा जानायनि थाखाय
मोसाहैयो आरो
खौ जों बेनि थाखायनो गो गोदोनि बैसागुखौ जों साबसिन मोनो आरो
औ औ नोंथां आरो जोंनि बैसागु गाननाय जोमनायाथ' बर'नि मोनसे सिनायथि बे गान दखना दख'नाजों दखना फालि दख'ना फालि आरो ब्लाउस बेथ' बे मोनसे बर'नि सिनायथि बेखौ जोङो गानोब्लानो हमनो हायो जे बेयो बे बर' मानसि होननानै
औ नांगौ नोंथां
आरो गोदोनि बैसागुआ गोदोनि नोंथांनि बादिब्ला गोदोनि बैसागुआ साबसिनमोन ना
औ
औ नोंथां जों दा टाइमाबोथ' जाबाय दा नोंथांजों दोनथ'नोसै मालाबाफोर राइलायफिनगोन
औ दे जागोन दे नोंथां औ दे